औ।
हेलौ।
औ नोंथां।
औ खोनादोंथ'।
खोनादो खोनादोंना? आं
औ खोनादों। खोनादों खोनादों।
ओ जोंहा दा मेइन टपिकआव थांनोसै नामा नोंथां?
औ जायो दे जायो।
जोहा दा गामि आरो नोगोर बेनि सायाव जों एसे स सावरायनो थांदोंमोन नोंथांजों आजों।
औ औ फारागनि सायाव ना?
औ गामि आरो नोगोरनि फारागनि सायाव एसे जों सानजों एसे सावरायलायन सै।
औ दे जायो दे।
नोंथाङा बुंग्रोनो नामा एसे गामिनि गामि आरो नोगोरनि सायाव एसे फारागनि सायावसो।
औ औ औ दे जों गामि होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ जोंनि गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो जों गामियावनो थाबोनानै देरबोनाय नङा होमबा नोंथाङाबो गामियावनो थानानै देरदों जानांगौ। जोङो गामियाव जोंनि बिमा बिफा बाय बाहागिफोरजों गामियाव थानानै देरबोनाय। बे गामि होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ जोङो गोदोनि माने स-समाज बिगियानाव जोङो फराय मोननाय बो होमबानि समाव जों सुबुं आरो सोदोमस्रि होननानै बुङोमोन साबजेक्टखौ। आथिखालाव नाथाय समाज बिग गियान होनना बुंबाय। माने नसुं एबा फारा बेखौनो गामि होनना बुंदों जेनेबा खाथि- खाथि ओ न' न'खर न'खर दानानै मोनसे सुबा नङा होमबा मोनसे सुबा सोमजियो बे सुबायानो लोगो नांनानै मोनसे गामि जायो। नङा होमबा? बेबायदि जोङो फरायनो मोनबोदों। बेबायदिनो जोंनि खाथि खालाजों जोङो नेबारार आरो जायख खौ बुङो जोङो ओ खाथि खालानि मानसिफोरजों जोङो समाज समाज बेब'स्थादों जों सोलिनायानो जाबाय मोनसे गामि। नङा होमबा गावबागाव गामियाव मोनसे समाजनि आफाद थायो नङा होमबा नोंथां? नाथाय नोगोराव बेबायदि दि गामि आफाद थानाय जाया मानो होनबा नोगोराव ओ बेखौ ओ माने गोबां जायगानिफ्राय थांनानै ज' जाहैनायाव बे समाज बेबस्थाया एसे लोरबां आरो नोगोरनिया नङा ओमबा ना थाय गामिनि समाज बेब'स्थाया जोबोद माने मोजां आरो जेनेबा बे नोगोरनिया नाथाय बेबायदि नङा जों नोगोरा जाबाय मोनसे ओ माने जथायै सोरजिजानाय मोनसे ओ सुबुंफोरनि मोनसे जायगा। जेनेबा जोङो नोगोर होनना बुंबा आथिखालाव जोंनि आसामाव ओ जेनेबा गुहाटि थाबाय। बेबायदिनो जोंनि भारताव गोबां मुंदांखा नोगोरफोर दङ जेरै मुम्बाइ, दिल्ली कलकाता ना होमबा बेबायदि चेन्नाइ बेबायदि गो बां नोगोरखौ जोङो मोनो आरो जेनेबा जोंनि खाथि खालानि नोगोर होनना बुंङोबा जों बे गुवाहाटिखौनो होनना बुंनांगोन ना होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
बे गुवाहाटिनि समाज बेब'स्थाया एसे - आलादा नाथाय गामिनिया एसे आलादा नङा होमबा?
नंगौ नंगौ
नोगोराव गोबां सात धाटोन होनना बुङो जों सात खाटोननिफ्राय माने थाहैनाय माने गोबां जायगानिफ्राय जमायै थाहैनायखाय बेखौ माने रां खामायनो थाहैनो होनना बुंनांगोन आरो बांसिन रांनि थाखाय थाङो बा खामानिनि थाखाय थाङो। नोगोरफोराव कलकारखानाफोर दङ। बेबायदि नोगोरफोराव गोबां बिबांनि तारमाने बिल्डिंफोरजों साजायजानाय अ बे नङा होमबा जोंनि गामियाव नाथाय बिल्डिंफ्रा खम जायो बेबायदिनो ओ नोगोराव रां खामायनो बांसिन सुबुङानो थाङो नाथाय आथि आथिखालाव जोंनि माने गामि ओनसोलफोरावबो एसे एनै बिल्डिंफोरा जालांबाय। थारमाने इसे जौगालांबाय नाथाय बांसिन नोगोराव जौगानाय सुबुंफोरा बांसिन थायो आरो जेनेबा नङाहोनबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नांगौ।
बेनि बागै नोंथाङाबो एसे बुंदो।
औ एसे बुंनि आंबो नोंथां। जि हायो बेखौ आं एसे बुंनि जोंहा गामि बुङोब्लाथ' जोंहा बेयाव थागोन जोंहा गामिहोनबाथाय दैमा दैसा जिरि जिरि बेफोरबायदि जोङा गोबां रोखोमनि थायो नङा होमब्ला गामि बुंबाथाय। जोङो गोबां मोजां माने सुख सान्ति। बेयाव बारहावाफ्राबो जोबोर मोजां गामियाव जोंहा बेयाव जों सुबुं फोराबो गामिनि सुबुंफ्राबो गोबां सादा सिदा जोंहा माबा मोनसे खैफोद खैफोद आफोद जायोब्लाबो गामिनि मानसिफ्रा लोगो लोगो नोखौ सहाय खालामफैगोन नंङा होमब्ला? बेयाव उम सोरहाबा कास कर्म मोनसे फोरबो फोर जायोब्लाथाय बेयाव गामिनि मानसिफोरानो ज ज हाय लोगो नांनानै मावनानै माने हेफाजाब होलायनाय जायो आरो मान गामियाव जोंहा। औ जोंङो गामियाव जों गोबां सान टि माने सुख सानटि जोंहा बिदिनो नोगोर बुंङोबा नाथाय जोंङो बिदिनो गोबां रोखोमनि माने बेयाव गोबां गिदिर गिदिर बिल्डिं गोबां रोखोमनि बिस नेस इन्डास्ट्रि नोंङा होमब्ला? कारखाना अ कलकारखाना बिदि गोबां थायो नालाय जोंङो खायसे खायसे बिदिनो गोबां गामि एरियानिफ्राय जोंनि ओनसोलनिफ्राय माने गोबां माने नोगोराव थांनानै माने रां खामायनाय नोंथां बुंनाय बायदिहाय माने बेयाव थांङो आरो माने निफ्राय ना गामियाव बेयाव आरो गा नोगोर बुंङोबाथाय बेयाव जोंहा गोबां मोनामनायफोर थायो नंङा होमब्ला बेयाव दंग' दंलाफोराव बेयाव जोंङो बास बेयाव गोबां गा जि बारहावा लोगोसेनो आरो गोबां बहुद माने गारि मथर होंगो दोंगो बेयाव नोगोराव थायो माने
औ
मा रोखोमनि मा बिजनेस माबायदि दिहाय माने आरो बेयाव जोंङो गामि ओनसोलनिफ्राय जों बेयाव माने फरायनो थांङो माने
औ औ नोंथां
गोजौ लेभेल माने हाइ इडुकेसननि थाखाय जों बेयाव फरायनो थांङो माने औ औ औ
बे नोंथां बुंनाय बायदि आरो जेनेबा नोंथां बुंनाय बायदि गामिखौ नोंथाङा जोबोर मोजां रावजों माने रिजाय जेनेबा जिरि जिरि दैमा बोहैनाय ना होनब ओ फ्रेस फ्रेस एकदम मिलाय गैयै मैला गैयै माने जोंनि हां लानो हानाय बार नङा होमबा नाथाय नो गोरोआव जों थाङोब्ला माने खायसे जायगाफोर जों जायगाफोराव जोङो थांनो गोनां जायोब्ला माने गन्थंखौ मुथेनानैसो थांनांगौ जायो होथेनानैसो थांनांगौ जायो मानो होनब्ला बेवहाय गोबां सुबुं अनजिमानि बे दाखोर दालाफोरा खायसे जायगाफोराव माने गारजानानै दोनो बेखौ ओ माने बासना ओंखारो जेनेबा मैलाफोरा बासना जानानै जेनेबा बे जायगायाव जोङो हां लानोनो माने उसुबिदा मोनलायनाय रखम मोनो आरो जेनेबा टाउनफोराव नोगोरफोराव थाङोब्ला आरो नाथाय जोंनि बे गामिया फ्रेस आरो एकदम बे आबहावानि खेथ्रआव नङा होमबा नोंथां ना होनबा नोंथां
हेल' नोंथां
औ खोनादों औ खोनादों नोंथां
बोथोरा मायदि नोंथांमोनमि थिंजा
जोंनिथिं बोथोराथ' दा अखाबो हायाखै सान्दुंफो दुंआाखै माने दोमैलुलु जाना दं
औ दा नै जोंनिखै हाना होबाय न बोथोर अखा हाना होबाय दं
अ जेबोर अखा हादोंना नोंथां ओइ बेदिनो जेनेबा जों दा गामिआरि नोगोरनि बागै रायजलायदोंमोनना बे अखा हानाय माबाया जेनेबा ओ अखा हानायफोरा जोंनि गामि ओनसोलाव बांसिन हायो होननानै जों बुंनांगोन मानो होनबा जोंनि आबहावाया जोबोद फ्रेस नङा होनबा दंफां लाइफांफोरा गामि ओनसोलाव गोबां माखासे थायो नाथाय टाउन ओनसोलाव माने नोगोर ओनसोलाव माने दंफां लाइफांफ्रा आथिखालाव दानजागासिनो दङ दानफायगासिनो दङ औ बेबायदिनो औ माने गरमबाथाय गरम थान्दाबाथाय थान्दा बांसिन जायो आरो जेनेबा नोगोराव नङा होमबा नोंथां नाथाय जोंनि गामि ओनसोलाव जोंनि आ आबहावाया गुबुंलेया जोबोद खम आरो गु गुबुंले जायाखै मानो होनबा नोगोराव जोंनिया कलकारखानाफोरनि माखासे उखुन्दै माखासे मैलाफोरा आथिखालाव दैमाफोरखौबो गाज्रि खालामबाय ना होमबा नाथाय जोंनि गामि ओनसोलाव जोंनि दैमाफ्रा माने मैला जायाखै ना होमबा जोंनियाव कलकारखानाबो जिथु गैया बेनिखायनो जोबोर मोजां आरो फ्रेस होन्नानै जों बुंनांगोन नाथाय नोगोराव गुबुंलेया बांसिन जालांगासिनो मैलाफोरा बांसिन जालांगासिनो आरो ना होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ आं बेखायनो सानो गामिखौ नोगोर दा खालाम होननानै आं दा सानो आरो माने गामिखौ गामियैनो थानो हो होननानै आं माने आंनि साननाय बेयो मान नोंथां माने जोङो गामिखौ गामियैनो लाखिनांगोन जों बेखौ जों नोगोर खालामनो दा नाजा होननानै आं सानो आरो माने बे आं सानो आरो माने गोसोआव बेखौ-
औ हौ हौ हौ थारैनो
थां जा नोगोर जानाय लोगो लोगो दा बेयाव गोबां माबा जायो जा खो माबा खहा जायो आरोमा नोङा बिफां लाइफां दानस दाननाय। लामाफोरखौ गेदेर खालामगोन आरो बेयाव थांलाय फैलाय गारि बारहावा बिदिनो जोंहा गामि ओनसोलबाथ' जोंहा माने बिफां लाइफां ग्रोम ग्रोम गय खान्थाल थाइजौ बिदिनो गोबां गय बिफां मा बिफां बायदि रोखोमनि आंखाल गिया जेनिबो आंखाल गैया नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ।
आरो गा नोगोराव थांनाय लोगो लोगो बेयाव गोबां रोखोमनि मानसि लोगो मोनगोन नङा होमब्ला नोगोराव सोलिनाया गोबां माबा माने जों बेयाव गोबां थगायसुला फानदायसुला बिदिनो गोबां रोखोमनि मानसि लोगो मोनो। जा गामिनि मानसिफोरा औ सिखौ सिथथिबो मोनो जा गामि होनोब्लाथाय जोङो जोंनिया माने अनलायलायनाय माने
औ थारैनो नोंथां।
औ नोङो लामा आन्दायब्लाबो जों बेयाव सोंनानै गम मोनगोन। बहाखै थांनांगौ बैसानि न'आ हबेयाव होन ओमफ्राय खिथाना हागोन माने गामिनि मानसिफोरा सादा सिदा नालाय जोंनि बर' मानसिफोरा माने खास्रि जोंनि बर' मानसिफोरा माने गोबां माने मोजां मानसि आरो जोंनि बर' मानसि सुबुंफोरा सादा सिदा नङा होमब्ला बेखायनो जोंनि बर' मान मानसिफोरखौ गोबां सनन्दायनो माने खाबुलायो आरो माने। गुबुन मानसिफोरा औ जोंनिया सादा सिदा नालाय
औ जोंनाव मेथाइआवनो दंखायो नङामोन नोंथां गय, खान्थाल, थाइजौनि बारि बेनो बर' गामि नङा होमबा
औ औ
बेबायदिहाय गोबां मेथाइफोरा जोंनाया दङ माने जोंनि गेजेराव गामिखौ लानानै सोरजिनाय मेथाइ मि थिंगाखौ लानाय सोरजिनाय ना होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
बिदिब्ला जोंनिया समाज-समाबो जानानै फैबाय नामा नोंथां
दे होमब्ला दे
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम